औ
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा थान्दै फ्रियावनो दङ' नोंथां
औ नोंथां फ्रियावनो दङ'।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला ओ जोंनि तपिकनि रायलायनायानो जाहै ओमफ्राय माने ओ जोंनि दा गोदान गोदान गोदोनि आरो ओ दानि गाननाय जोमनाय आरोना।
औ नोथां
गाननाय जोमनायनि बागै गोदो माबायदि गानोमोन दा माबायदि गानोमोन गोदो माबायदि ओ सोलियोमोन। बा दा माबायदि सोलियो बेफोरखौ ओलानानै एसे सावरायनायदो आरोना।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रो ना आं जागायग्रोनि?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जागायग्रोबाबो जागोन नोंथां।
औ दे बिदिबा आंनै जागायग्रोनिसै नोंथां उम गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय एबा गोबां रोखोमनि दड्रेस दङ आरो ना नोंथां। जेरै ओ जोंनिया बर' ना हारि एबा बर' आइजोफोरनि गानाय ड्रेसानो जाहैबाय बयनिसो देरसिना मा? ओ‌ गावनि लांगा लांगा द खना होनो आरो जायखौ नो जोंनिया बयनिख्रुइ ओ गाननाय ड्रेस होनोब्ला बेनो। बेखौनो जोङो ओ देरनायनिफ्राय जेब्ला लाइमोन जायो लाइमोन बैसोनिफ्राय थैजासिम लामाखौनो गानो आरोना बेनो जोंनि मोनसे उम बर'नि नेरसोन फ्रेस आरोना।
औ
उन्दै समाव गाननाय ड्रेसा जोङो बायदिसिना ड्रेस बिमा बिफाया अननानै बायना होनायखौ गानो आरोना नोंथां ओ बेखौ ओ ओ सोरबाबा ओ स'र्थ स'र्थ मा होनगोन इखो उम कुरता एबा लंफे न बेखौ नुयो एबा जिन्स दंखौबो गाय नुयो जिन्स बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ड्रेस दोङो दाथ' गोबां ड्रेस ओंखारबोबाय इउनिक इउनिक गोदोनि दिनावथ' एसे आलादामोन। नाथाय दानिया एसे आलादा ड्रेस ओंखारबाय एबा बिदिनो गाननांगौ। जोङो बर' हारिखौ लाखिनो थाखाय एबा बर' हारिनि नेरसोन महरै जोङो बर'नि दखना एबा बेखौनो गाननानै सिनायथि होनांगोन आरोना गाननाय जोमनाय मोनसे नेरसोननि बेयो औ अबावबा बेरायनो थाङोब्ला अबावबा जोङो दावबायहैयोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव उम जोङो गावनि ड्रेसखौनो गाननानै दिन्थिनो मोनोब्ला एबा दिन्थिनो हायोब्ला जोंनि बे मोनसे जोबोद साबगाथाव एबा बाख्नायजाथाव ओ खामानि। होननानै आं सानो आरोना आं गावखौनो सानो ओ खौथ आं मिथिला अबावबा गुबुन जायगा सायाव एबा गुबुन मानसै एबा सुबुंफोरनि
औ नोंथां
लांगा दखना आरोना बेखौ गा
औ नोंथां
एबा आं बेखौ गाननानै गावखौनो ओरैबायदि गोजोननाय मोनोना माने प्राउड फिल जायो आरो ना बे आंनि ड्रेस एबा
बे आंनि मोनसे बर'नि सिनायथि आरोना नोंथां औ
औ बर'नि आङो ओ सानना लायो एबा ओ गुबुना जेखियानो होना मानो गावनियाथ' गावनिखा ओ मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेखौ गाननानै मोजां मोनो आरो ना ओ बिदिनो आं मिथियैखो सोरबा नुनानै सोङोब्ला बे मा ड्रेस माबा बा इयो मा हारिनि मानसै बेखौ ओ सोङोब्ला आरो बिसोरबो गुबुन मानसियाबो जाहाथे जोंखौ मिन्थियो एबा थिनो हायो गुबुन गुबुन ओ गुबुन हादराव थांबा एबा गुबुन जायगानि मानसिफोराथ' गासैबोथ' जोंखौ सिनाया जों जोंबोदि बर' मानसि दोङो बेफोरबायदि द्रेस दङ बेफोरखौ जोंखौ मिथिनो मोना एबा नुवा ओ बर' ड्रेसखौ अबावबा थांबा अबावबा बेरायबा गाननानै दिन्थिथारनांगौ आरो ना बेखौ आं सानो ओ बिदिनो ओ नोंथाङा सानो नामा बे बर' ड्रेसखौ एबा बर' आइजोफोरनि बे बर'नि लांगाखौ ओ दाथ' गोबां सुबिदा ओंखारबाय फ्लिपकार्ट मेश' ओ बिदिनो एमाजन बेफोराव जोंनि गाननाय जोमनाय द्रेसखौ मोनोब्ला माबायदि सुबिदा जागोन एबा माबायदि ओ मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरबायदि ओ अनलाइन सशपिं दानियाथ' गोबां ओंखारबाय ससियेल मिडियानि जुगाव अनलाइन सपिं खालामनाय बिदि ओंखारोब्ला साबगाथाव जागोन ना मा जागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओ ओ नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला ओ बे ओ जाय ओ दख'नाफोरखौ जोङो सपिं बा अनलाइनफोराव मोनो ओ बेफोर दख'नाफोरखौबो ओ जोङो मोजां बेफोरबो दख'ना खौबो जोङो अनलाइन खालामो खालामोब्ला मोजाङानो जायो नाथाय जों जाबायदि बा बाजाराव जोङो गावनि आखाइजों दांनानै बा ओ मेगनजों नुनानै बायनायनिसाय जोंना ओ अनलाइन खालामनानै ओ अनलाइन खालामनानै जोंहा ओ बिहरनाया बे दख'नाखौ जोङो एसे आलादा जानाय मोनो आरो नोंथां
बिदिनो जों जों अनलाइन खालामनानै ओ बायनाय बा दख'ना फोरा जोंना एसेबाबो आलादा जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जोंनि मेगनजों आरो आखाइजों दांनानै बे दख'नाखौ माबायदि बा मा हिनि बेफोरखौ जोङो मोजाङै ओ मोजाङै हमदांनो हाया आरो नोंथां बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ बै दखनाखौ जोङो ओ आइजोफोर ओ आइजोफोरा बांसिन आइजोफोरानो गानो बिनिफ्राय जोङो बे दखनाखौ जोङो मोनसे आ बर' हारिनि मोनसे सिनायथि एबा नेरसोन महरै जोङो जेरावबो थाङा मानोबा जायगा नायनो थां आलासि जानोनो थां जों बेफोर जायगाफोराव जोङो बे बर' हारिनि मोन से दखना होननाय मोनसे ओ गानग्रा जिनिसखौ गानांगौ आरो नोंथां बिदिनो जोङो जोंनि हारिनि बे लां औ ओ बर' हारिनि बे लांगा ग दखनाखौ जोङो ओ एरसेनानै दोननो नाङा आरो नोंथां ना
औ जोंनि बेयो मोनसे जोबोद गोजोनथाव एबा ओ खा
औ
दखनाखौ एबा जोंनि बर'नि दख'ना जेरै आर'नाइखौ दा गासै हारिनि सुबुंफोराबो दानिया ओ सिनायथि मोनबाय एबा सिनायबाय जेरै आर'नाइ मोनसे बर'नि नेरसोन होननानै जोंखौ दा ओ मिथिनो मोनबाय बे बेफोरबायदिनो दख'नाखौबो लासै लासैनो जोंनि बर' हारिनि एबा बर'नि मोनसे गानग्रा द्रेस होननानै जोंखौ सिनायगोन निस्सय उनाहा लागै बेखौ आङो मिजिंथियो नाथाय जे सेबां एसेबां हायो एसेबांनो दानि लाइमोन सि ख्लाफोरा जेसेबां हायो एसेबांनो गाननानै देखायनांगौ आरो ना होमबासो उन जोलैफोराबो जोंनिफ्राय एबा गुबुननि फाय सोलोंनो खाबु मोनगोन एबा मिन्थिगोन बेखौ आङो सानो बिदिनो गाननांगौ खाबु मोनब्लानो सम मोनब्लानो जोङो जेरावखि थाङा मानो बेरायनो थाङोब्लाबो गाननाया जोंनि थाखाय साबगाथाव हाबा होनना सानना लागोन आरो साबगाथाव बाथ्रा बिदि सानना सानगोन आरोना नोंथां ओ बिदिनो ओ नोंथाङा ओ मालाबाफोर बे जोंनि गाननाय ड्रेसखौ दाफेरबाय नामा
ओ आङो बेफोरबायदि बर'नि दख'नाखौ आंथ' ओ खेबसेबो दाफेरनो मोनाखै नोंथां
ओ नाथाय ओ जोङो ओ गुबुन जोङो एबा आङो गुबुनफोर दानाय दख'नाफोर जोङो बायनानै गाननाय जायो आरो नों थां बिदिनो ओ नोंथाङा ओ दाफेरबाय नामा
औ नंगौ नोंथां ओ आंथ' बिदि एफाग्राब दाफेरनो मोनाखै जायखौनो लांगा लांगा होननायखौ आं दाफेराखै मानो होनबा आं एसे ओ बांद्राय गोरोंबो नङा आरोना जा एसे रोंगौ बेखौ जोङो मेख्ला दख'नाखौ न'आवनो दानानै आंनो दानानै गावनो निजेनि गाननो लाबाखौ न'आव थानायाव ओ मालाबा ओ जोंहा आइनोबो दानानै होयो आरो ना बेखौ गाना होयो आरो ओ गामसा बेफोरबायदिनो गामसाखौबो दाखेरबाय आङो गामसाखौबो न'आव नाखागोन नालाय बाबा दं आदामोन दं बेफोरनो बिसोरनो दाना होयो गानना होनांगौ ओ सम मोनोब्लानो खाबु मोनोब्लानो बिसोरबो अबेबा गोजानाव ओ थाङोब्ला गाननो खाबु मोननायफोर बायदिनो बिदिनो आर'नाइखौ आं दाफेनो मोनाखै मानो होनब्ला दानिया उम मेसिननि मेसिनदोसो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आं आखाइदों बिदि दानायखौ दानायखौ नुला बिनिखायनो आङो आर'नाइखौ आङो ओ मोनासै आरो ना दानो एबा सोलोंनो मोनासै। निस्सय खाबु मोनोबा मालाबाफोर आङो चान्स मोनोब्ला निस्सय दागोन ओ फोरोंगोन सिखायगोन ओ सोरनिफाय बा गुबुननिफाय बा रोंनायफोरनिफाय बा ओ जोंनि नेरसोनखौ लाखिनांगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबोबाय ओ नोंथांदों रायज्लायनानै दान्दिसे सम जोबोर गोजोननाय मोनबाय रोङैखौ रोंबाय मिथिखौ मिथिबाय ओ नोंथां ओ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा- रोजा साबायखर थाहरबाय। बावहरोबाय बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै नामा जोंनिया समाबो जाबोबाय।
औ औ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।